नोंथां हेलौ
औ नोंथां
खोनादोंना अ नोंथाङा मा खालामगासिनो
ओरैनो दं नोंथां
अ आं नोंथांजों ओ एम्फौ फिसिनायनि बागै सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना
औ जागोन नोंथां
ओ ओ दे बिदिब्ला नोंथाङानो एम्फौ फिसिनायनि बागै फोरमायना होग्रोदो
औ दे नोंथां
ओं
एम्फौ फिसिनाया मोनसे खान्थि बेयो बर' हारिमुनि मोनसे बर' हारिमुआव मोनसे ओ बर' हारिमु बायदिबो बेनिफ्राय एम्फौ फिसिनाया जाहैबाय ओ लाथा एम्फौआ एम्फौ फिसिनायाव माखासे थोरफो थायो बैथोरफो फोरखौ गोसो होनानै नायनो गोनां आरो ब्राव मोन सानफ्रोमबो थोरफोआव गोसो गुदुङै जोथोन लायाब्ला बेनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोनखौ सानजाव थाया
औ
सान्थाव जाया लाथानिफ्राय जेबोला सिखिरि ओंखारगोन अब्ला बै सिखिरिफोरा बिदै दैनो थाखाय न'नि बेरायाव जि लामनानै होनाय जायो बे जिया नाथाय गोजामसो जानांगौ लाथानि ओंखारनायाव सिखिरिफोरा लासैैयै बै जियाव बाहोयो एबा बै जियाव लांनानै दोनहैनाय जायो सिखिरिफोरा सानसे साननै बिदै दोनहैनाय दैनि हैनाय जायो दैखांनायनि उनाव बिरनानै थाङो आरो बिसोरनि ओ बिदैफोरा जियाव नांनानै थालाङो बे बिदैफोरखौ थुबुर खालामनानै जि गांसेयाव गुसुयै गुरैयै खानानै दोननाय जायो ओ बेबाय दि खानानै दोननायनि साननै सानथामनि उनावहाय बिदैफोरनिफ्राय लाथाया जोनोम जायो एम्फौ जोनोम जानायनि उनाव खानानै दोननाय थफ्लाखौ खेवनानै दाला गंसेयाव ओ जि गांसेनि सायाव लामनानै बिलाइ गोरलै जाहोनाय जायो एम्फौफोराबो गोथां बिलाइनि मोनामनाय मोननानै बिलाइफोरखौ जायो। एम्फौफोरा गोथां बिलाइनि मोदोमनाय मोननाय लोगो लोगोनो बिलाइफोरखौ जायो बेबायदिनो साननैसो दालायाव दोननायनि उनाव लाथा एम्फौफोरा एसे देरहांब्ला थामहिनबा एसे मानबायनो हानाय जाब्ला दान्दायाव दोननाय जायो बेनिफ्राय लाथा एम्फौआ जुदि अनजिमायाव बारा जायो अब्ला दान्दाखौ देर फुट आ दुइ फुट गोजान गोजान दिरुंजों दान्दानि खर'खौ खानानै खानानै दोननाय जायो।
औ
ओ बेनिफ्राय इन्दि बिलाइफोरखौ बिफांनिफ्राय दालाइखौ गोलावै खानानै लाबो बोनानै इन्दि बिलाइनि थारायाव जिगाबजों खानानै मुथा बानायनाय जायो।
औ
ओ आरो बेबादिनो बे मुथाफोरखौ गेजेराव सिनखावनानै खावनै खालामना दान्दायाव आलायनानै होनाय जायो। बेफोरबायदि लाखियोब्लासो लाथा एम्फौफोरा ओ खिनाय खिफोरा आखाइयाव गोग्लैयो बेफोरबायदिनो जायै-जायै बिलाइफोरखौ फोजोबखांबानो बे बिलाइनि दालायफोरखौ ओ बोखारनानै गारहरनाय जायो आरो फिन गोदान उम बिलाइनि मुथाखौ आलायनानै दोननाय जायो। बेखौनो बर'फोरा एम्फौ बासिनाय बुङो। ओ बेबायदिनो दान्दायाव नांगौ बायदियै सान बाबिन होनायनि उनाव एम्फौफोरखौ राब्ला गोरान बिलाइफोराव दोननाय जायो। बे लाथा एम्फौ रानायखौ बर'फोरा मोननाय बुङो मोननाय ओ जेब्ला लाथा एम्फौफोरा मोनो अब्ला बिसोरो बिलाइ जानायखौ नागा गारनानै बिलाइनि दालइसिम थांनानै मानबायग्लांहैयो बेफोरबायदि मानबायग्लांहैनायखौ नायनानै एम्फौ फिसिग्राफोरा मोनदोंना मोनाखै नायनानै मोननायब्ला बिलाइ गोरान खानायाव दोनहैयो आरो बिसोर बेयावनो फिथोब दिहुननानै लाथा खानानै थायो। लाथा खाना थानायनिफ्राय बा द' साननि गेजेरसोआव बे एम्फौफोरनि फिथोबखौ बिलाइ गोराननिफ्राय बोखारनाय जायो। ओ खादायाव बोखारनानै दोनो। बेनि उनाव बे फिथोबनिफ्राय लाथा एम्फौखौ दिहुननाय जायो। ओ दा नोंथाङाबो एम्फौ फिसिनायनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ। ओ एम्फौ फिसिनाय होनबा जों एम्फौखौथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो जों फिसिबाय थाखासो। आथिखालावबो एम्फौखौ गोबां फिसियो दा एम्फौ फिसिनाया जोंनि हारिमुनि मोनसे बाहागो एबा खान्थि।
औ।
ओ दा बे एम्फौखौ माबोरै फिसिनाय जायो बेनि बागै एसे फोरमायनोसै आङो। दा ओ लाथा एम्फौ फिनायनि बागै बुंसै।
औ।
ओ लाथा एम्फौखौ फिसिनायाव माखासे थोरफो थायो। बे थोरफोरखौ गोसो होनानै नायनो गोनां ओ आरोबाव मोनफ्रोमबो थोरफोआव गोसो होनानै गुदुङै जोथोन लायाब्ला ओ जोथोन लायाब्ला मुलाम्फा मोनगोनखौ आसा खालामजाथावा बा सानजाथावा। थानिबाय जेब्ला सिखिरि ओंखारगोन अब्ला बै सिखिरिफोरा बिदै दैनो थाखाय न'नि बेरायाव बा ओ जि लामनानै होनाय जायो ओ बे जिया नाथाय गोजामसो जानांगौ लाथानिफ्राय ओंखारनाय सिखिरिफोरा ओ लासै यो बै जेयाव बाहोयो। एबा बै जियाव लांनानै दोनहैनाय जायो।
औ।
फोरा सानसे साननै बिदै दैखांनायनि उनाव ओ बिरनानै थाङो आरो बिसोरनि बिदैफोरा जियाव नांनानै थालाङो बे बिदैफोरखौ थुबुर खालामनानै ओ जि गांसेयाव गुरैयै खानानै दोननाय जायो। ओ बे बेबादि खानानै दोननायनि साननै सानथाम उनाव ओ बे बिदैफोरनिफ्राय एम्फौ लाथाया जोनोम जायो। एम्फौ जोनोम जानायनि उनाव खानानै दोननाय थफ्लाखौ एंनानै बा खुलिनानै ओ संग्राय गंसेयाव जि गांसेनि सायाव लामनानै इन्दि बिलाइ गोरलै जाहोनाय जाहोनाय जायो।
औ
ओ एम्फौ फोरबो गोथां बिलाइनि मोदोमनाय मोननाय दालायाव दोननायनि उनाव एम एम्फौफोरा एसे देरहांब्ला बा ओ मानबायनो हानाय जाब्ला दान्दायाव होनाय जायो बेबदिनो ओ लाथा एम्फौआ जुदि अनजिमायाव बारा जायोब्ला बा गोबां अब्ला दान्दाखौ देर फुट दुइ फुट गोजान-गोजान दुरुंजों दान्दानि खर'जों खर' खानानै मोननै थाखो खानानै आलायना दोननाय जायो।
औ।
इन्दि बिलाइफोरखौ बिफांनिफ्राय देन्थाजों ओ गोलावै खानानै लाबोनानै इन्दि बिलाइनि देन्थायाव जिगाबजों खानानै मुथा खालामनाय जायो। आरो बे मुथाफोरखौ गेजेराव ओ सिंखावनानै खावनै खालामना दान्दायाव आलायनानै दोननाय जायो बेफोरबायदि दान्दायाव बिलाइखौ आलायखांनायनि उनाव लाथा एम्फौफोरखौ बेवहाय हगारनानै होनाय जायो। बेफोरबायदि लाखियोब्ला लाथा एम्फौफोरा खिनायफोरा गाहायाव गोग्लैयो बेफोरबायदिनो जायै जायै बिलाइफोरखौ फोजोबखांब्ला बे बिलाइनि थाराफोरखौ गारहरनाय जायो आरो गोदान बिलाइनि मुथाखौ आलायनानै होनाय जायो बेखौनो बर' फोरा एम्फौ फिसिनाय होनो। बेबादिनो ओ दान्दायाव नांगौ बायदियै सानबाबेन होखांनायनि उनाव एम्फौफोरखौ राब्ला गोरान बिलाइफोराव दोननाय जायो। बे लाथा एम्फौ रानायखौ बर'फोरा एम्फौ मोननाय होननानैबो बुङो। जेब्ला लाथा एम्फौफोरा मोनो अब्ला बिसोर सोरो ओ बिलाइ जानायखौ नागारनानै बिलाइनि ओ थारासिम बांनानै ओ मानबाय मानबाय सावला बायो बा मानबायलाहैयो ओ बेफोरबायदि ओ मा-मानबायग्लांहैनायखौ नायनानै ओ एम्फौ फिसिग्राफोरा मोनदांना मोन-मोननानै नायनानै ओ बेफोर एम्फौखौ बिलाइ गोरानाव खानानै दोनहैयो।
औ।
ओ। आरो बिसोर बियावनो बिलाइ गोरानावनो गावनि ओ गावनिनो सिङाव थानाय बिजे मुवा हगारनानै गावखौ फिथोब महरै बिनि सिङाव गावखौ खोबथेनानै लायो। बेखौनो जों एम्फौ फिसिनाय होननानै बुङो।
औ।
सरासनस्रायै बर'फ्रा आबाद मावनायनिफ्राय जिरायनाय समाव लाथा एम्फौ फिसिनायखौ नुनो मोनो बा लाथा एम्फौ फिसिनायखौ खालामनाय जायो।
औ
गासै बोसोरावनो जों लाथा एम्फौखौ फिसिनोबो हायो। ओ जायफोर सुबुङा आबाद मावाबा आबाद मावनायजों खामानिजों जेबो लोब्बा गैया बिसोरो बांसिनानो एम्फौ फिसियो नाथाय दैज्लां बोथोराव लाथा एम्फौ फिसिनाया एसे खस्थ' गोनां। मानोना ओ बिदैनिफ्राय एम्फौ ओंखारजेननायाव अखा सान्दुं सान्दुंनि थाखाय एम्फौआ बेमाराव गोग्लैनानै थैयो। बेनिखायनो दैज्लां बोथोराव बारा फिनाय जाया।
औ।
बेहायनो ओ गोबाङा दैज्लां बोथोराव लाथा एम्फौखौ फिसिया बेनिखायनो।
औ
ओ दा बे एम्फौ एम्फौखौ जोङो एम्फौ लाथाखौ जों बिनि फिथोबखौ जोङो गोबां खामानियावबो बाहायनो हायो। बेखौ जों बर'फ्रा गोदो गोदाय गुबैयै एम्फौखौ फिनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जों गोदो बर'फोरा बेखौ खाजा महरैबो बाहायोमोन आरो लोगोसे बे एम्फौ लाथानि ओ फिथोबखौ जों ओ थावख्रिजों खुन्दुं लुनानै बेखौ खुन्दुं खुन्दुं बाहायनानै जि दानानै जों बेखौ गाननो बाहायोमोन।
औ।
बेनिखायनो बर'फोरा गोदो गोदाय गोबां एम्फौ फिसियोमोन।
औ।
एम्फौ फिसिनानैनो बर'फोरा ओ न'खर न'खर सालायलाङोमोनबा न'खरखौ दैदेनलाङोमोन। ओ दा बिदिब्ला नोंथां ओ दिनैनि आयदाखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां।
अ दे बिदिब्ला नोंथां।
औ नोंथां।